हेलौ नोंथां नोंथाङा हेलौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां। नोंथां दा मा खालामनानै दं?
आंथ' ओरैनो दा नै जिरायलाबायनानै दं आरोना नोंथां।
आदसा नोंथाङा दायो ओ ओमफाय नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
आंङोथ' इदिनो ओंख्रियाथ' जोंना ओ दाउजों सबायसोमोन आरोना नोंथां।
आदसा ओ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ
औ नोंथाङा फ्रिबालाय आं मोनसे टफिक्स सो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां। टपिकआ बेनो जे जोङो आथिखालनि जुगावहायो माबोरै थासारिफोरखौ बा जेंना जेंसि फोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
अ आदसा आं नोंथांनिथ' होमब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायनि आ जोंङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जैरै जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो आथिखालनि बिदिनो गोबां गोहोमफोरा गोग्लैदों जेरै फार्ष्टावनो होननो थांङोबोला बिदिनो आथिखालाव आरो जों बिदिनो गोबां आथिखालनि गोबां गो बेनो जोङो नुनो मोनो जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो आथिखाल जुगाव बिदिनो गोबां ओंखारनायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखो जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ जोंहा बिदिनो आथिखाल आ दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ बिदिनोफ्राय जोंहा ओ दैबानाफोरनि जानाय जाहोनफोर बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै दै मैला जानायफोर बेफोरखौ जों आथिखाल जुगाव गोबां मैला जानाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंहा बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर दंबावो जेरै जोङो होननो थांबावोब्ला बिदिनो बिफां लाइफां बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मानसिफोर बारायनाय लोगो लोगोनो जोङो बिदिनो बिफां लाइफांनि ओ जोबलांनायखो जोङो नुनो मोनदों। आरो जोङो बिदिनो गोबां ओ जेंना जेंसिफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों जेरै होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो बिफां फांसेखौ दानफ्लायोब्ला जोंहा गोबां गोहोम जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों बिफां फांसे दानफायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां गोहोमफोर जानो हागौ आथिखाल जुगाव जेरै होननो थाङोब्ला दानि जुगाव बिदिनो गोबां गारि मथर ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बैफोरनि जाहोनावबो बिदिनो गोबां ओ आबहावाफ्रा गेब्रेंगोन आरो जोंहा गारि मथरल' नङा ओ बिदिनो गोबां हान्था मेलानि राहाफोरा गोबां बांबोबाय आ आथिखालनि जुगाव जायनि थाखाय गोहोमफोरा गोबां दं आरो ना नोंथां। जेरै होनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो दैनिखौबो होननो थांबाव्ला आं बिदिनो आथिखालनि जुगाव जोंहा बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर जेरै गारनाय मैला बेसादफोर बेफोरखौ जोङो दैफोराव गारोब्ला बैफोर दैफोरा जोबोद मैला जायो आरो। आरो जोंहा बिदिनो दैफोर मैला जायोब्ला बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ आरदा आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो मानोना जोंहा आथिखालनि जुगावहाय इदिनो दै मैला जानायखो जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां बिबाङावहायो ओ खहा जागोन जेरै फार्स्टावनो होनो थाङोब्ला जोङो लोंनाय दै लोंनाय दैफोरा जोंना मैला जायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां बेमार आजारफोरा जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो बिदिनो जोङो नायनो थांबावोब्ला बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बेमारफोर जानायखौ जोङो दैनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। मानोना जोंनि दैफोरा मैल ओ गाज्रि जायोब्ला बैफोरनि गेजेरजोंबो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जोंहा दैयाव दैफोरा मैला जायोब्ला बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरा जागोन जेरै जोंहा होननो थांबाव्ला बिफां लाइफांफोरा मोजां देरनाय नङा। बा जिब जुनारफोरा बिदिनो मोजां दै मोनलांनाय नङा जायनि थाखाय बेफोरनि गोदनाफोराव गिदिर गिदिर सिथरफोर जानायखौ जोङो नुनो मोगोन बा जोङो जिब जुनारफोरखौ थैलांनायखौ जों नुनो मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो गोबां आथिखालाव जानि जुगाव बेफोरो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ लाबोदों आरो ना नोंथां आरो जोङो नायनो थाङोबावब्ला जेंना जेंसिफोरा बिदिनो आथिखालनि जुगावहाय गोबां बांबोनायनि फ्राय बांबोदों आरो बांबोनायनिथ' बांबोदों जाय जोङो जोंनि माल बुस्थुफोरखौहायो गोबां बानायनांगौ जायो आरो ना नोंथां दा नोंथाङाबो सासे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां बिदिबा आं फोरमायनो ओ जोंहा बिदिनो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो जोंहा गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बिदिनो गोबां ओ गोबां नुनो मोनबावो जे जोङो बिदिनो थासारिफोर दानि जुगाव हाय मोजां जाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो गोबां बो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां जेंना जें फोर जानायखौ ज नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो जेंना होनब्ला आथिखालनि जुगाव बिदिनो सुबुंफोरा गोबां माल बुस्थुफोर दिहुनबाय बा गारि मथरफोरखौ जायनि जाहोनाव बिदिनो गोबां ओ दानि जुगावहायो गोबां ओ जेंना जेंसि फोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां आरो जोङो बिदिनो नुबोबायानो थाखागोन मानो होनोब्ला जोङो बैफोरखौहायो संरैखा खालामाब्ला दानि जुगाव गोबां जेंना जेंसि जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथांङा? ओ बिदिनो जोंहा गोबां जेंना जेंसिफोर जानाय बुंगोन आरो जोंहा बिदिनो दानि जुगाव नायनो थाङोबावब्ला जेरै जोंङो ना आबादफोर बेफोराव बिदिनो गोबां बिबांङाव रासायनिक हासारफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां गोहोम जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबाव्ला बिदिनो बैफोर हादिफोर गेब्रेङनोब्लाबो जोंहा बिदिनो आबाद फसल ए बा बिफां लाइफांफोरा मोजां जानाय नङा जायनि थाखाय जोंहा बिनो आथिखालल' बिदिनो बां गोहोम गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो मानोना जोंनि हाफोरावहाय बेफोर आबादफोर जे मोननांगौ आबाद फोर बा जानांगौ आबादफोरा जायाब्ला बिदिनो गोबां गोहोमफोर गोग्लैगोन जेरै जानायनि जानाय आदारफोरा रसा नांनाय बेफोरो आथिखालनि जुगावहायो गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनगोन आरोना नोंथां आरो जोङो नायनो थांबावोब्ला बिदिनो आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो बाय नोंथां बुंलांनाय बायदिना गारि मटरफोरा बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं बा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं बेफोरनि थाखायबो जोंहा आ बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनगोन जेरै जोंहा बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो गारि मथरफोरा बांबोब्ला बेनि जाहोनावबो जोंहा जानो हागौ मानोना जोंहा बिफां लाय आ जोंहा गारि मटर बांबोयोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङाबो बुरजा जानांगौ आरो जोंहा बिदिनो बिफां लाइफाङाथ दानि जुगाव जोंहा बिदिनो सुबुंफोरनि थानो थाखाय बिदिनो नांगौ जायो मानोना जोंहा आ बिदिनो हाफोरा जोंहा बिदिनो गोबां सुबुं बारायनायनि जाहोनाव जोंहा हाफोराबो फिसानिफ्राय फिसा जाबोगासिनो दं जायनि थाखाय जोङो हाजो हाला बा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बैफोरावहाय जिउ खुंनायखौ जोङो। नुगासिनो दं आरो जायनि थाखायनो बेफोरबायदि गोहोमा आथिखाल जुगाव बेफोरबायदि जाब्रबथायफोरा बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैगासिनो दं आरो बेफोरो बेफोरो दानि जुगावहाय बिदिनो जोङो गोदोनिखौ नायोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां बिफां लाइफां दंमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा बिदिनो गोबां सोलायदोंमोन सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो आथिखालनि ज'हायो बिदिनो गोबां ओ एना एनिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो मानोना जोंहा आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो गोबां बांबोनायनि जाहनाव जोंहा बिदिनो हा फोरनि सायावबो जोंहा बिदिनो गोबां एनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव हायो। आरो जोङो नायनो थांबावोब्ला बिदिनो ओ गोबां थासारिफोरखौ जोङो मोन मिथिनो मोनो जे दानि जुगावहाय बिदिनो फ्राय सुबुंफोरा गोबां बारानिफ्राय बारा जाबायनायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां थाग्रा फुलिफोराबो बिदिनो सिफायनांगौ जादों। थाग्रा खुलिफोर बानायनो थाखाय जोंहा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनांगौ जादों। जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो आ अक्सिजेन लानाय बा बैदि फ्राय गनाय जे गारि मथरनिफ्राय बा उदांफोरनिफ्राय बा नाव जाहाजफोरनिफ्राय जे गनाय उखुन्दैफोर बेफोरखौ जे ओ फिल्टार फिल्टार खालामोमोन जे बिफां लाइफांनि बिलाइ फोरा बैफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङा जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो ओ गोबां आथि आथिखालाव बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा दानि आ आथिखाल मु आथिखालनि जुगावहाय जोंहा बिदिनो बिफां लाइफां गैबाव गैयाब्ला बिदिनो बिदुं बांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन बेफोरबायदि गोहोमफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो जोङो बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। मानोना जोंहा बैफोरबायदि जेंना जेंसि जायोब्ला बिदिनो गोबां ओ जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोंङो नुनो मोनगोन आमफ्राय जोंहा बिदिनो गोबां ओ ओ गोहोम थासारिफोर गोग्लैनो हमगोन। बैफोराव जोंहा बिदिनो बि जिब जुनारफोरखौबो थांनानै थानायखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। जायनि थाखाय बिदिनो जिब जुनार थांनानै थानो हायाब्ला जोंहा बिदिनो मानसि दुमसि फोराबो थांनानै थानो हानाय नङा आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोंहा बिनो बिराद गोहोम फोर दानि जुगावहायो बा आथिखालनि जुगाव जोंहा बिदिनो गोबां गोहोमफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो जोङो बिदिनो गोहोमफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनोब्ला नाय ओ नुयोब्ला बिदिनो गोबां ओ दानि जुगावथ' जों नायनो थांबावब्ला बिदिनो सित ति सिति एरियाफोराव उम बिदिनो गोबां गोहोम जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां ओ थासारिफोरा मैला जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला ओ जोंनि थासारिफोरा दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां मैला जानायखौ जोङो नुखाबायानो। जेरै दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दा गोबां जाब्रथाय फोरा जानो हागौ आरो नोंथां। जोङो बेफोर रावफोरखौ जोङो जोंनि खुगाजों बुंनो हाया आरो जोङो बेफोरखौ जों खुगाफोरजों फोजोबनो हाया दा। नोंथांजों आङो बेफोर बाथ्राफोरनि सायावहाय दसे लारायनानै बा बेफोरबायदियाव नोंथाङा आंनो ससे फोरमायहरनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां। बे बिदिब्ला आं नोंथांजों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।